खोनादोंना औ औ
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो
आङो दाथ ओरैनो जिरायनानै दङ
औ औ ओ नोंथांनि ओ नोंथांनिखै दा मा मा आबाद मावनाय बे बोथोराव?
जोंनि ओनसोलाव
औ
जोंनि ओनसोलावथ दा गुबैयै माइ आबादखौनो मावनाय जायो माइजों लोगोसे गयफोरनिबो मावो बेनिफ्राय जेनेबा गोजां बोथोराव बेसरफोरनि मावनाय जायो
औ औ ओरैनो सरासनस्रा नआव जानो थाखाय जोंनि बर नखरफोराव ओ मा मा आबादखौ नुनो मोनो बांसिन ओरैनो नआव थानाय ओ मैगं थाइगंफोरनि मुंखौ म
सरासनस्रा जोंनि जायगायाव माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनिफ्राय मैगं थाइगं बिदिनो लाइ लाफा आलु मुला गाजर इफोरखौ मावो।
औ
माइयावबो जेनेबा ओ माइनि जादाबो मोननै मोनथाम थायो
औ
माइरङा माइआ जेनेबा माइब्रा एनिफ ओफ्राय आइजुम दिनो आ ज गोबां रोखोमनि दं आरो रनजित ओमफ्राय नोंथांमोन मोननि ओनसोलखि मा मा मावोबा?
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो जेरै बावा माइ ओ बिदिनो रन्जित बाहादुर जोसा माइब्रा बेफोरबायदि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो
आतसा आतसा
दा जोंनिथिं नै दैज्लां बोथोराव ओ जेराव ओ गोजौ जायगा बेफोरबायदि जायगायाव ओ थारुन गायनाय जायो थारुन आरो मैथा जेरै आरो कक्रेल फिन्दी बेनिफ्राय ओ लेस्रा फाथो बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनाय जायो आरो। औ आरो नोंथाङा ओ मा मैगं खौ बांसिन जानानै गोथाव मोनो फोरमायनो हागोन ना
आङो मैगंआव जोगोनार ओमफ्राय आलुखौबो जाना मो मोजां मोनो। जोगोनार आलु बेनिफ्राय भिन्दि, मथर बेफोरखौ जाना मोजां मोनो आरो बे माइयाव माइ आबो जेनेबा माइ लाना माइ खायसेखौ मोजांसिन मोनो आरो जाना जेनेबा रनजितफोरखौ बे ओमफ्राय जोसा जोसा माइरं जोसा माइखौ मोजांसिन मोनो आरो जानानै।
औ औ औ आरो नोंथाङा जोगोनारखौ बांसिन गोथाव मोनो होनदों ओ जोगोनारखौ ओ माबायदि सङोब्ला बांसिन गोथाव जायो?
जोगोनारखौ ओरैनो दाउफोरजों लकेल दाउफोरजों संबा गोथाव जायो। दाउ जों ओ बा माब्लाबा माब्लाबा नाजोंबो गोथाव जायो जोगोन आरो
औ
अ
नोंथाङा ओ दाथ' फिथाइ सामथायाइनि बोथोर नङा होनोमबा बिसोरनिखै दा मा मा फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो सरासनस्रा?
दा जोंनिखै नै दाथ' थाइजौनि बोथोर थाइ थाइजौ ओमफ्राय लेसुवाबो दाबो दंबावो खिन्थु एसे जोब जोबहांबायदां लेसुआ, लेसु मोनो दा, थाइजौ, ओमफ्राय खान्थाल, खान्थालाबो दा देरबाय, खान्थाल मोनो। बेनिफ्राय जाम, जामाबो दा जाहांबायानो नै मोनबाय बाजारफोरावबो फाननाय नुनो मोनबाय। जामखौबो ओमफ्राय आङो थाइजौ थाइजौखौ जाना मोजांसिन मोनो आरो।
औ
नोंथाङाबा मा फिथाइखौ जानानै मोजांसिन मोनोबाय?
ओ आंबो बिदिनो ओ गासैखौबो एसे एसे मोजां मोनो। ओ बांसिन दाथ' नै खान्थाल, थाइजौ माने बोथोरनि फिथाइखौनो ओ मोजां मोननाय जायो। जेब्ला ओ बोथोर सफैयो अब्ला जोङो थाइजौ खान्थालफोर मोनजायो नङा होम्बा बे थाइमाव मोनजानाय थाइमाव मोनजानाय जायोब्लानो आंना गोसोआ गोजोनो आरो।
उम उम। जोंना मोनसे बर'आव बुंनायबो दंना आरो बोथ थोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांग
औ औ नंगौ।
बेदिनो जाहैबाय आरो।
औ।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा ओ बे मोनसे माइ आबादनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा ओइ बे माइ आबादखौ माने गोबां बेमारिफोरनोबो जानो थाखाय खोन्थायो आरो बे मा माइ आबाद? जोंनियाव जेनेबा मा बुङो बे नाम खौ आं मोजाङै मिथिया माने ओ ओरैनो ब्राउन राइस होननानै बुङो इयो ब्राउन कालारनि जायो। एसे गोजा-गोजा, गोसोम-गोस होनजायो मा माइ होनना बुङोबा बेखौ? मोजाङै मोनथिया ना?
औहो मिथिया औ आरो नै दा मोनसे नुनो थांदों मिलेट ना मा होनो बेबो माइनि माबायावनो गोग्लैफायो नामा
मिलेट मिलेट औ
औ बेखौ बर'आव मा होनोबा नोंथां
मिलेटखौ बरआव मा होनो इखो आङो दा मोनथिथवा आंबो ओरैनो आजिखालि बारा मावा नामा बेखौ गोदो गोदायसो बांसिन मावोमोनलै मिलेटखौ जोंनि जायगायाव इनिफ्राय दा आरोबाव माने एसे एसे मावहांग्रा जादों दां आबादारिफोरा।
मिलेटखौ नोंथाङा मोनजाफेरबाय नामा
मिेलेटखौ आं मोनजाफेरबाय औ
औ माबायदि जानो
मिलेटयाबो बेबायसानो जेनोबा ओ सुजिफोर बायसायानो जायो। बा गोबां रोखोमनि थायो दा मिलेदाबो आं मिलेदखौ एकजेकलि आङो माने गुबैयै मोनजाफेराखै आरो मिलेटखौ माने मिलेटनि ओ संनाय जौ खौसो आङो जेनेबा मोनजाफेरदों आरो मोनलोंफेरदों।
औ
जौ बिदै बानायनाय मोनलोंदोंमोन माने आङो मिलेट
औ औ दा आं नुनो मोनदों मिलेटखौ मा होनो ओ नुदोल्सफोरबो बानायनाय जायो
अ अ अ बिदिनो नुदोल्सफोरबो बानायदों ओमफ्राय पावदारफोर बानायनानैबाबो जेनेबा रुटिफोर बायसाबो बानायो नामा बेबायसा बानायनानै ओं ओरैनो औ औ माने जोंनि ओ नोंथांमोननि जायगायाव जि जेनेबा आबाद जायो बेफोर आबादाव जेनेबा बेफोर आबादाव अर्गेनिक माने हासार रासायनिक हासार होआ मुवा जायो ना हासार बाहायनाय जायो बायदिसिना रासायनिक हासार
ओ जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि बायदि थ' दा हाया जिब गैला ओ जेरावबो नङा होमबा बेनिखायनो ओ आबादखौ एसे मोजां जाहोनो थाखाय ओ गोदोनि बायदि ओ गोबोर हासारबो होनाय जायो आरो ओ रासायनिक हासारबो एसे एसे होनाय जायो माने
आतसा आतसा ओ ओ ओ
गेजेरावनो नङाब्ला माने गोबां खम बिबांनि जोङो मोननो थाङो। अब्ला जोंहा गोबां ओ लस जायो माने मुलाम्फा जाया बेनि थाख थाखायनो जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
औ ओमफ्राय आथिखालाव नोंथांमोननि ओ ओनसोलखै माबायसा मावो जेनेबा आबादखौ ट्रेक्टरजों ना मोसौजोंनो हालेवो ना माबोरै मावो जेनेबा।
जोंनिखैथ दा ओ बांसिन गुजि जौखोन्दोआनो ओ ट्रेक ट्रेक ट्रेक्टरफोरजोंनो आबाद मावनाय जायो आरो जि जोखोन्दोआव मोसौ बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ औ
बांसिन दा ओ दानि जुगावथ' ट्रेक्टर नङाबानो सोलिनो हाया।
ट्रेक्टर नङाबानो जाया औ।
बेयाव जो दानिया मानसिनि आंखाल आरो मानसि बांद्रा फ्राय हाजिरा होनोबो हाया नङा होमबा गोबां खरस जायो बेनिखायनो ओ बेनिखायनो गोबां खस्थ जायो आरो मानसिजों मावोब्ला आरो गोबां सम लायो बेनि थाखायनो थाब जानो थाखाय ट्रेक्टरफोरखौ बाहाय
ट्रेक्टरफोरखौनो बाहायनाय जायो बेनिफ्राय ओरैनो माइखौ नोंथांमोननिख डाइरेक्ट फोनानै गायो ना ओ माने खोथिया डाइरेक्ट फोनानै गायो ना खोथिया गायग्रोनानै ओमफ्राय खोथियाखौ फुनानै आरो गायफिनो?
जोंनिखै ओ पास ओ फार्स्टआव खोथियाखौ माने माइखौ दैयाव सो सोमग्रोना लाबाय सोमग्रोखांनानै ओमफ्राय खोथिया थिलिखौ हा हालेवबाय हालेवनानै खोथिया थिलिखौ फोमोनना लाजो जोब्बाय फोमोनखांनायनि उनाव बै ओ दैयाव सोमना दोननाय माइखौ ओ हरसे माबायाव हायाव दोननानै गाजा बेरहोयो माने खोबना दोनफिननानै अखानायै बेखौनो ओ बै फोमोनखानाय हायाव सारना होयो। सारना है है-है औ।
औ औ।
ओ बेयो माने ओ मास मोनसे बा देर मास आव गोजौ जायो खोथिया जाहैबाय बेयो बे खोथियाखौ ओ खायसे खायसे गोथौ जायगायाव ओ फुनानै आरो गायो जावायो। आरो खायसेयाव एसे थौललि जायगायाव माने खै खुथियाजों दाइरेक्ट माइ बेखौनो गायनाय जायो आरो जावयायनाय जाया माने गोथौ जायगायाव गायो थाखायल' बेखौ खोथियाखौ गोजौ नांगौ नालाय खोथियाथ बांद्राय गो जुसाया आय आय बेनि उनाव बेखौ माने गाय माने जावैयनानै गोजौ खालामनानै गायफि नाय जायो आरो
आतसा ओमफाय बे नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव बे माइ गायनो थाखाय सुबुं जेनेबा मानसिफोरखौ मोनगोन ना मोना? आजिखालि जोंनिथिं एसे आंखाल जादों जेनेबा मानसि माइ गायनो थाखाय।
औ। औ दाथ' गोब मानसि आंखालानो। गब आ। मोननोनो थाङा आरो आजिखालि लियाव ओंखारग्रा मानसिया गोबां खमसै। नङा होमबा? ओ बेनिखायनो दा गोबां खस्थ जायो आरो मानसि नागिरनायाव।
औ खस्थ जायो।
औ नोंथां टाइमखौ नायलाय खनसेै आंनियाव टाइमखौ नुजाया
जाबाय सार दस मिनिट।
दे दान होलां‌लाय
औ दे होनबा बेखिनियावनो दोनथसै दे जों दिनैनि सावरायनायखौ दे नोंथां औ दे दे।